हेलौ
औ खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां
ओ दा नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै साव रायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंनि दा ओ दैज्लां बोथोराव नि जे दा बोथोरनि गायनाय फुनाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदों थ' नोंथांङा सावरायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां थारैनो सावराय जागोन नोंथां।
औ ओ दा गायनाय फुनाय होनबाथ' दाथ' दैज्लां बोथोर नंगौना नोंथां औ। दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिनानो माइ आबादखौनो गायनाय नुनो मोनो ना। माने दाथ' जोंना ओ जोंनि जुदि आबाद मावनायखौ नायोबा माइ गायनायानो जोंनिया ओ मा होनो ओ सिगाङाव फैयो आरोना जायखौ जोङो ओ माइ आबादाथ' जोंनि माने ओ मोनसे गोनां थार आरो गिबि माबायावहाय थानाय सिगांग्रो थानाय माने गोनांथार आयदायाव थानायानो जादों जाहैबाय जोंना माइ आबादानो माने माइयानो आरोना। जायखौ जों जानानैहाय थांनानै थायो आरो जोंनि ओ जोंनो गोहो बोलो होयो आरोना दा जोङो ओंखामखौथ' औ माइनिफ्रायथ' जोङो ओंखाम बानायो ओंखामखौनो जोङो जानानै थां थांनानै थायो आरोना माने बांसिन जोंनि जानाय आदारानो जाहैबाय बेनो ओंखामानो दा बेखौथ' जो जोङो दैज्लांनि समावहाय गायो दा नोंथांमोनिजों मा बायदि गायो मा ने बेखौहाय आबादखौहाय माने माबायदि मावो माबायदि रोखोमै ओ सिगांनि आदब खायदाजों ना? दानि आदब खायदाजों माबायदि सोलाय सिगां आरो दानि आबाद मावनायाव माबाफोर सोलायनाय नुनो मोनो नामा नोंथाङा सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना?
माइ आबादनि सायाव ना नोंथां? माइ आबादखौथ' औ नेमखान्थियाथ' गोदोनि बादियानो जेनेबा जोङो गिबियावनो जोङो ओ जेनेबा माइ गायनो थाखाय जोङो खोथिया फोना लाग्रोनायखौ नुनो मोनो। बेयाव जोङो खोथिया जेनेबा फोना लाग्रोनो बाद थ' गिबियाव जोंनो बै माइखौ नांगौ जायो माइज्लिखौ नांगौ जायो जाय माइज्लिखौ माने जोङो साफायै
जोङो माने जावनानै गुब्लाफोरखौ खारग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो रग' रग' माइखौ दोननाय जायो बै माइज्लिखौ जों गिबियावनो जेनेबा दैयाव जोङो सोमना दोन्नायखौ नुनो मोनो आरो हाखरफोराव सोमना दोनो बे खौ सोमना दोनखांनायनि उनाव हरसे बा हरनै सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बोरियाव बोखांना दोननाय नुनो मोनो दसे औ। बेनि उनाव जोङो बेखौ नस न'आव जोङो जेनेबा हायावनो जोङो बेखौ लखबनानै दोनो बेखौ हरसेनि थाखाय हरसे बेवहाय लखबखांनायनि उनाव जोङो बेखौ थास' बिलाइफोरजों खोबना दोनो जाहाथे बियो गुदुं जानानै जोंनिया ओ गाजा बेरो आरो जेब्ला बेयो हरसे जायो हरसे जाबाथाय जों बेखौ ओ दुब्लिसिम लाना थाङो आरो जि जायगायाव जोङो जेनेबा बै खोथियाखौ फोगोन बै जायगायाव जोङो ओ बै हाखौ दब्लायसे बा द ब्लायनि जायगायाव फैयो नालाय बै जायगायाव जोङो गिबियावनो हालेवनानै लाग्रोनायखौ नुनो मोनो। हालेवना लाग्रोनाय हालेवनाय बुङोबाथ' जोङो बैदि दब्लायसे दब्लायनै हालेवनायखौ जोङो मो खौ जोंनो हालेवनायखौबो गोबां नुनो मोनो। आरो खायफाया जोंनिया माने दानिया जेनेबा आखाइजों माबानाय फिसा ट्रेक्टरफोरखौबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो जेनेबा बै जायगाखौ जोङो फोमोनना लाग्रोयो आरो फोमोननायनि उनाव जोङो बै जायगायावनो जेनेबा जि जोङो सोमना लादोंमोन ना माइज्लिखौ औ बेखौ जोङो माने आखाइजोंनो फारि फारि सारनानै होयो आरो सानै होखांनायनि उनाव बेयाव जेनेबा दाउफोरा जेनेबा जाफायनो हायै बायदि जों गनफोरखौ थुना दोन बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
ओम औ नोंथां खोनादों
बेनि उनाव बिदिनो बियो फुजानाय जायो फुजानाय माने जोङो थाम सोरनि उनाव फुजानाय जाबाथाय फुखांनायनि उनावथ' जों बेखौ गायनांगौ जाबाय गायनांगौ जाबा बै जायगाखौबो जोङो सि जायगाखौ गायगोन जि जायगायाव बे जायगाखौ जोङो साखोन सिखोन जेनेबा हाग्राफोर दङब्ला हाग्राफोरखौ जोङो ओ बोख्रांना लायो आरो बे जायाव जोङो हालेवो बिदिनो खेबनै खेबथाम सोरबा बा खेब्रै गाहाम जोङो माने हालेवनानै गायनायखौ नुनो मोनो स' बेयाव गायखांनायनि उनाव जेनेबा गायनायावथ' जेनेबा जोंनो गायग्राफोर नांगौ जायो नालाय बेखौ जोंनि जायगायाव माने गोबाङैनो हिनजावफोरखौनो गायनायखौ नुनो मोनदों गोदोनिफ्रायनो बेयो माने हिनजावफोरखौ गायनायखौ नुबाय थादो आरो दासिमबो बिदिनो जोङो जेबो सोलायनाय नुनो मोनाखै आरो गेजेर गेजेरजों आलि होना दोननाय जेनेबा दै लाखिनो थाखाय बेफोरखौबो गोदोनिफ्रायनो नुदों आरो दासिमबो नुदों माने माइ आबाद मावनायनि जि आदब बे आदबा माने गोदोनि जेरै दङ दाबो बिदिनो दङ ओ माने माबा जोङो हालेवनाय हालेवनायखौल' माने गोदो जों नांगोलजों एबा मोसौ लानानै जों गोबाङै हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय नाथाय दा जोङो ट्रेक्टरफोरजों गोबां हालेवनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जेब्ला बियो माइआ जोंनिया देरनानै जेनेबा माइ थायगोन फिथाइ थायगोन अब्ला जों हासारफोरबो एसे हो होनायखौ नुनो मोनो जाहाथे बेयाव एम्फौ एनलाफोरा गैया जायो आरो ओमफाय माने माबाया फिथाइआ थायो बिदिनो मोजां मोजाङै बिदिनो हानानै जोङो लाना फैयो गोमोन माइखौ लानानै खासिजोंनो हायो आरो दाबो आरो बेफोर आदबाबो आरो गोदान आदब फैदों जेनेबा ट्रेक्टरफोरजों बिदि दुब्लिफोराव हा हानाय बिदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ नंगौ
जायगायाव ओरैबो फैबाय होननानै मोनथिदों हालेवनायाथ' जोंना सिगांनिफ्रायनो नांगौलाथ' सोलि फैखानाय हो नांगोलजों मोसौजोंथ' जोङो बेखौ सालि माबा ओ हालेवबोगा ओमफ्रायहायो दायो ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरजोंथ' जोंबो हालेवो दे जोंनिथिंबो हालेवो हालेवबाय आरो माइ गायनाय जे बै ट्रेक्टरजों हालेवखांनानै गायनाय बेखौबो मेसिनजों गायनाय दा जोंनि फैबाय आरोना बेखौबो नुनो मोनसै आरो नोंथांमोननि जों फैयाखै जानो हागौ माने गुबुन गुबुन औ बेलेग बेलेग जायगायाव माने बेयाव गायनायाबो मेसिनजों गायनायाबो फैबाय आरो आरोना ओमफ्रायथ' बेथ' माइ मारा होनाय थ' नोंसिनिथिंबो फैबायनाा नोंसिनिथिंबो
माइ मारा माने बै ट्रेक्टराव जेनेबा जोङो सो सोनानै होबाथाय माइ बि कम्फानिया बेयो जिगाबा जोंनिया बेलेग बेलेगाव थाङो आरो जेनेबा माबाया मा होनो इखो माइ बेगरा बेलेगाव गलाङो इदि ना औ दा जोंनियावबो फै फैबाय बियो
औ सिगांथ जोंनाथ बिदि नङामोन सिगांथ जोंना मोसौ खौसो माबाबाय थायोमोन ना होबाय थायोमोन बेनो मोसौआनो मोसौखौसो थाबायहोयोमोन खायखां खायखां होनानैहाय बिनि उनाव मोसौखौ थाबायहोबाय थायोमोन बिदिसोमोन दाथ जोंजों जोंनाथिंबो बिदिनो फैबाय माने ओ मेचिनजोंहाय आरो मारा होनाय जों मेसिनजों मारा होनायाव आङो खोनानो मोनदों मानो होनोबा बै मा होनो बे जाब्रा थायोना माइनि बे जे ओ बेवहाय जे माबाया माइया थांफायो एसे एसे होननानै आङो मिथिनो मोन्दों आरो ना
नंगौ नोंथां थारैनो बेयाव जों जाब्रायाव एसे थांनाय माने गोबां माइखौनो जोङो थांफानायखौ नुनो मोनो
औ
अ नंगौ नोंथाङा थार बाथ्रा बुंदों
औ दा बेवहायो जोङो एसेबाबो सोलायनायखौ मोननो हायो जुदि जोङो बै मोसौजोंहाय जुदि होयोबा मोसौजोंथ जोंना बिराद मोजाङैनो गाजोबो ना फिथाइफोरा
औ नंगौ
औ माइनि फिथाइखौबो जों रग रगयै मोननो हायो आरोना ओमफ्रायहायथ माइनि अन- गायैबोथ बेखौहाय जे जोङो मारा होदों बेखौथ जोङो आरो जाबनानै बेखौ मोसौनो थाखाय दाना बायदि होनाय जायोना नोंथां नोंसिना जों होयोना होआ? बेखौथ न बानायनानै न बायदि बानायनानै गोजौआव जाबखोनानैहाय ओमफ्राय बेखौ मोसौनसो जाहोफिन
औ नखौ नोंथां आरो जोंनिया माने बै गोदोथ जेनेबा मोसौजों हैयोबाथाय एसे औ सम लायोमोन बेखौ जोङो हुकेनजोंबो जेनेबा माबाबाय थानांगौमोन जेनेबा बेखौ मा बुंगोन बे हायबाय थानांगौ जायोमोन बिदिनो आरो गेजेर गेजेर आरो समाबो गोबां लायोमोन नाथाय दा आरो समा खम बयनिबो आखाइयाव बयबो माने गुबुन गुबुन खामानि थायो बेनिखायनो माने थाबनो जानाय रखम माने जोङो ट्रेक्टराव जि आरोंदा गोदान फैबाय बेखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो औ नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो मा मा जेनेबा बा माइ आबादखौ गोदोनिफ्राय मावबाय थानाय नुदों आरो दा गोदानफोर माबाफोर मावनाय नु दों नामा?
माइयावथ जोङो बिदिनो जादु गायनाय नुयो रनजित गायनाय नुयो ओमफ्रायहायो केस्र गायो आइजं ओमफ्राय हायो माइसालि माबा माबा नाम दंमोन आं बेखौ गोसोआव गैजोबला बिराद ओ गायनो गायो आरो दामाने जायगा लायै जायगा जुदि हाया। अबेखौ गायनानै हाया जेनेबा बेबा मायखौ गायोबा अबेबा मायनि थाखायमाने अबेबा हाया मोजां नालाय आमफ्राय अबेबा बायदि हायावहाय औ औ अबेबा बायदि हायावहाय माबा जाया माया दा जोंना बेखौसो गायनानैहाय नायो आरोोना जुदि नोंनि हाया जुदि बे जेन'बा जाद माइया जुदि मोजां रग' रग' मोनदोंबा बाहायनो जादोंबा जोङो बेखौनो गायगोन ओमफ्रायायो बिनिफ्राय जुदि अबेबाहाय गायनाया जुदि मोजां जायाखैबा जोङो बेखौ गायनाय नङा आरो ना बिदि नायनानै जोङो जोङो गायो आरो माइखौहाय
नोंगौ खायफा माइया माने जोंनिया गोथौ हाफोराव गोजौ गोजौ जानायबो थायो नालाय बैफोर माने लेमबाथाय बैयावथ' जोंनिया दै थायो गथौ हफोराव बेनिखायनो लेमबाथाय हामा जालाङोना बेनिखायनो एसे गाहाय गाहाय माने जानाय माइफोरखौ जों गायनायखौबो नुनो मोनो नोंथां
औ ओरैनोथ' गोदान गायनायावथ' जोङो दायो जे माइया नायो आरोोना गायनाय नाय गोदान सफैदोंबाबो गोदानखौबो गायो जायाखै जोङो बै गोजामखौनो गोजामनि आदब खायदाखौनो आरो जाम्बै माबाखौनो मा होनो माइ माइ जोलैखौनो जोङो बानायफिननानै गायो आरोना
नंगौ नोंथां थारैनो बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो लागै दथनोसै नोंथां गोजोनदों नोंथां